खोनाबाय दा रावखौ
औ खोनादों दे औ खोनादों ना?
खोनाबाय दा।
औ खोनादों।
थ' नोंथाङा दा मा खालामदों?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामदो?
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय दा?
औ खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो।
एथ' नोंथाङा आं जों दावबायनायनि बारायाव एसे खोथा बाथ्रा रायज्लायनो हागोन नामा
औ रायज्लायजागोन दे
थ' नोंथाङा रायज्लायजागोन ना नों
औ औ रा दे जागोन दे
थ' नोंथां ओ जेसेखि दावबायनाय जाबाय दावबायनाय माने बेरायनाय जोङो ओ जोङो बयबो बो दावबायनो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोजां मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो मोजां मोनो समायना समायना जायगायाव थांनानै बेरायहैनो मोजां मोनो माइन्दखौ एसे फ्रेस खालामनो मोजां मोनो नङा होमबा
औ औ
नोंथाङा बिनि बारायाव मा सानो
जोंथ' जों सुबुं माहारिया दावबायनाया मोजां जायो माने देहानि थाखायबो आरो आरो जोंनि गोसोफोरनि थाखायबो माइन्दफोरनि थाखायबो जों बेरायनांगौ जायो आरो अब्लाना माने गोसोफोरा मोजां जायोमोन खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ नोंथाङा बहाबाफोर बेरायफेरबाय नामा दावबायफेरबाय नामा
आङोथ' फरायनायनि थाखाय बांद्राय जायगायाव दावबायनाय जायाखै बांसिनानो आसामावनो बेरायदों लवार आसाम जाबाय दा आङो आफार आसामाव दंफैयो ओमफ्राय आङो आसामनि बायहेरायाव होनोबा भुटान आरो वेस्ट बेंगलावल' थांफेरनाय जादों आरो थ' नोंथाङालाय
आंथ' आंबो इसेबां दावबायाखै दावबायनाया नाथाय आसामनि बाहेरायाव आङो मोननै जायगायाव थांफेरबाय आरो बेनि बारै बारा जेरावबो थांनाय जायासै
औ औ अबे अबे जायगायाव थां फेरखो नोंथाङा
आङो खेबसे उरिसायाव थांबाय बेनिफ्राय खेबसे आरो बारानासियाव थांबाय आरो
माबायदि मोनखो थांनानै
गोजोननाय मोनदों।
औ
बिदिनो जों दावबायनां आरो दावबायबावनो इयुनफोराव आरो दावबायबावनो मोनबा मोजां मोनगोन आरो
औ त जोङो दावबायनो थाखायबो आखाइयाव बिराद रां नां गौ नङा होनबा नोंथां थ जोंङो मोजां मोजां जायग याव दावबायहैनोब रां नांगौ इस बै जायगानि ओम मोनथिनायबो जानांगौ दावबायनो थाख खाय मोजां जायगायाव दावबायहैनो थाखाय इजि जानो थाख ओ बिराद मान से गुबुन गुबुन दङ बिराद जायगायाव दावबायनो गोसो जायो। माने माबाहाय आखायाव रां गैयिनि थाखायनो गुबुन मान मानसिफ्रा दावबायनो हायाथ' ओ नोंथाङा माने गोसो जाब्ला अबबे अबबे बायदि जायगायाव दावबायनो गोसो जादों।
आंथ' दा जुदि दावबायनाय जायोबा आङो हाजो हाजो ओनसोलाव दावबायनो सानो आरो
औ औ
हाजो ओनसोलाव जेराव बिफां लाइफां थायो जेराव मायेन्दफोरा फ्रेस जायो बेफोरबायदि जायगायाव थांनो गोसो जायो आरो आं
औ औ
नोंथाङा दि बे भुटान हादोराव थांदों होनदों बेयाव थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों बिनि सुबुंफोरनि बिनि जानायनि बागै खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ औ
दे खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा बे औ दे नोंथाङा दे बे भुटान हादराव थां बे दावबायहैदों होनदों बेवहाय थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों बेनि जाग्रा आरो सुबुंफोरनि बारै फोरमायनो हागोन नामा एसे?
आङो एक्सुलि भुटान हादोराव बांद्राय गोथौआव थाङाखै आरो सा सा सिंजायहै जोङो बेरायहैद जों नायहैदों जोङो। बांद्राय जानाय लोंनायखौबो मोनजायाखै आरो जोङो खालि माने बायहेरा बायहेरानिफ्रायल' बेरायदों बेराद भुटान हादोरा बिराद समायना आरो बिराद साफा। जोंनिथिंजायथ' बारा साफा नङा। बिसिना बिराद साफा इनभाइरनमेन्टनो बिराद थान्दा साफा आरो। बिसिना मानसिफ्राबो नोङो ओ जोंनि भाषाखौबोथ' रों-रोंखायो एसे आनो त फिर ओ नोंथांङा मालाबा गोमाबायबा लामा सोंनोबा फ्रिलि बिसोरजों जायो आरो। खोनादोंना नोंथां थ भुटान हादोराथ बिराद समायना आंङो बेयाव सिङाव थांनानै बिराद ओ बेरायनो गोसो जादोंमोन बात हायासै।
औ औ नोंथांङा उनफोराव आरो बबेयावहाय दावबायहैनो सानो?
आंङो वेस्ट बेंगलाव थांदोंमोन आरो।
औ बेवहाय थांनानै नोंथांङा माबायदि मोननाय गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनदों ना?
हा?
बे वेस्ट बेंगलाव नोंथांङा थांनानै माबायदि मोननाय गोसोफोरखौ?
ओ वेस्त बेंगलाव वेस्त बेंगलावबो थांनायाव जों बारा बेरायनाय जायाखै बिराद जों हाखु दाखु थांनानै बेरायनाय जादों थ बेनि बारयावथ थ आंङो बांद्राय जेबो होनला माने बेरायनाया जोंना बिराद ओ थाद' थाद' थाब थांनानै खालामनायसो जादोंमोन आरो जोङो लामायावनो बिराद गोबाव माने गारि सालायनाय जादों आरो। लामा आन्दायनानै नै थ बिनिखायनो माने बांद्राय बेबायदि बेरायनाय जायाखै आरो।
बे नोंथांङा दि दा दाव जोंदि दा दावबायनायनि सायाव रायज्लायबाय दङहा नोंथांमोननि ओ जों ओनसोलाव ना बिदि दावबायजाथ दावबायजाथावथाव माबाफोर मुंदांखा जायगाफोर ओनसोल दं नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
नोंथांनि आवाजखौ जि लासै खोनादो आंङो।
जोंदि दा दावबायनायनि सायाव सावरायाखै अब्ला। नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओजों ओनसोलफोराव माबाफोर मुंदांखा दावबायथावथाव जायगा दं नामा?
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावथ' आं थाग्रायाव थ' बिराद बुरजा रेस आरो मल दङ। बाट ओ नोंथां बिथांमोनहा ओ दैखौ नायनोबा दैबो दङ आरो आरो माबा मा नाम होनोमोनलाय सरलपारा, सरलपारा दङ बेयाव नोंथाङा दैखौ फसायोबा पिकनिक जानो मोजां मोनोबा बेयाव जाहैजायो आरो आरोनो नोंथाङा सललपारायाव।
आंथ' बे नामखौ खोनायो नाथाय दावबायहैनाय जाफेराखै आरो।
अ नोंथाङा मालाबा फ्रि टाइम मोनबा बेयाव थांबानो जाबाय आरो माने गोसो खौ बिराट मोजां मोनगोन, पिकनिक जानो बिराथ मोजां जायो। माने बयबो बिराद पिकनिक जाहैयो आरो बेयाव।
नोंथाङा बिदिनो बहाबाफोर उनफोराव बहाबाफोर थांनो गोसो जायो नामा? जुदि थांनो गोसो जायोबब्ला नोंथाङा बबे जायगायाव थांनानै गोजोननाय मोनगोन बा बबे जायगायाव थांनांगौ सानो नोंथाङा?
ओ आङो आङो माबा आङो बारा बेबायदि हाजो बेफोरबायदि जायगायाव बारा आङो थांनो खस्थ' मोनो आरो। माने आङो बांद्राय दैमा सेराव दैमा सेराव थांनो बिराद गोसो दङ आङो। थांफेराखै। ओमफ्राय बांसिनानो आङो भारत देशनि बायेरायाव बेरायहैनो बिराद गोसो जादों आरो।
औ औ औ गुबुन हादोराव दावबायनायनि गोसो जायो आरो नोंथाङा औ। आंबो बिदिनो गुबुन हादोराव दावबायहैनो गोसो जायो जुदि इयुनफोराव जुदि खाबु मोनबाय बायोबा रां रुफानि जुदि जेबो खस खस्थ' जायाबा उनफोराव दावबायैनो
औ औ।
नोंथाङा बे सुबुं माहारिया जों सुबुं माहारिया दावबायनांगौना नाङा बेफोर बेनि बागै माबा मोनसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ नोंगौ नोंगौ आंनिबा मानसिफ्रा एसे ब्रेकथ' नांखागौ मानि जोंनि दैडलि लाइफनि थाखाय बिराद हेक्टिक जायो सोरबा अभारटाइम खामानि खालामनाय जायो नङा होमबा? नांगौनि बारा खामानि खालामनाय जायो आरो जों खामानिबो खालामा जोंनि दैयलि लाइफआव बिराद प्रब्लेम दङ आरो सोरनाबा फेमिलि प्रब्लेम जाबाय सोरनाबा फ्रेन्डसनि सारकोलाव प्रब्लेम जाबाय सोरबा खामानिनि हिस साबै जब वार्क प्लेसाव बेबायदि प्रब्लेम जाबाय थ' बेफोरनि थाखाय जोङो गावनि मेन्टेल हेल्थखौ रिफ्रेस खालामनो थाखाय जोङो दावबायनांगौ आरो जोङो मेरला मेरला जायगायाव थांनांगौ आरो। द जों जोंखौ एसे ब्रेक टाइम फ्रि बेबायदि खालामनाय जानाय जायो।
औ
नङा होमबा
औ नंगौ।
आंबो बिदिनो सानो जों सुबुंफोरा जायगाखौ दावबायनांगौ आरो। बे नोंथाङा जेरैबायदि दा बुंबाय बे बेफोरबायदिनो आंबो एखे सानो आरो। खि सुबुङा दावबायो बा खर'फोराबो साननाय हनाय फोराबो फ्रेस जायो आरो सान्ति जायो आरो सुबुंफोरनि
उम थिग बुंदों औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथाङा आरो इयुनफोराव भुटान हादोदाव दावबायहैनो सानो ना साना
सानो आङो आं मालाबा टाइम मोनबा आङो माने टाइम मोनबाथ' आङो ज थांगोनानो थ आङो बिराद थांनो गोसो जायो माने बेयाव बेराद गिदिर गिद दि बुद्धिस मन्दिर दङ। बेफोरबायदियाव बेरायहैनो आङो बिराद गोसो जादों। नोंथाङा गुबुन हादरनि जानाय लोंनायफोरखौलाय मारैथो मोनो
आं एसेबां माने मसाला गोनां बेफोरबायदि जाग्रा जामुंफोरखौ आं जानो बायो आरोना
औ औ
आं ओरैनो सिम्पोल आरो जों जेरै गामियाव जायो बेफोरबायदिखौनो आं माने मोजां मोनो आरो
औ औ
दे होमबा ना नोंथां जोंनि सावरायनाय समाबो बेखिनियावनो जोब्बाय दोनथ'लायनोसै।
औ औ औ
नै गोजोननाय थाबाय नोंथां।